हेलौ नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायजों जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ-औ गोजोननाय थाबाय दे
औ नोंथां
अ होमबा दा जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ एबा सानसेनि जिउखौ जों माने बोरै बार' हो हरो मा खालामनानै फुंनिफ्राय लानानै हरसिम आरोना नोंथाङा गावनि बे ओ सानसेनि जिउखो खौ आंनो एसे फोरमायनानै
औ आंथ' बिदिनो ओ सानसेनि जिउ होनोब्ला जोङो बिदिनो ओ गावबा गावनि मोनसे एबा खामानिफोराव नां थाबनानै थायो आरो एसे-एनै सम मोनब्ला जोङो दसे जिरायनानै थायो। ओ आरो गोबां गोबां जायगायाव थांनो गोनां थांबा बिदिनो थांनानै फैयो बिदिनो सानसेनि जिउखौ खौ बिदिनो बारहोयो आरो नोंथां!
औ औ।
औ नोंथाङा मा मा खालामनानै थायो सो ओ सानाव
गिबियावनो आंनि माने सानसेनि जिउआ ओ फुंनिफ्राय बुंनोसै आं।
औ।
फुंआव‌ आं इदिनो द' द' रिंगा थामजि बाजि बेनि एबा एसे सिगां सिखारनाय जायो मानोना गिबियावनो फुङाव आं ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोर बिसोरखौ सोलोंथाइ होनाय हाबा फोर मावगासिनो माने जायखौ टिउसन बुङो आरो औ बेनि उन औ बिसोरखौ ओ फोरों ओ सोलोंथाइ होखांनायनि उनाव आङो साहा लोङो साहा लोंनायनि उनाव बिदिनो साहा लोंखांनायनि उनाव औ फुंनि जाग्राखौ जायो। फुंनि जाग्राखौ जानायनि उनाव न'नि माबा मोनसे फिसा फिसौ खामानि दंबा एबा मावनांगौ खामानि दंबा बेखौ आङो मावो। बेनि उनाव बिदिनो उम बेलासिनि जानायनि थाखाय जेनेबा मालाबा मालाबा माने सामफ्रामबो नङा आरो। बिदिनो गेजेर गेजेर माला फोर संनांगौ जायोबा सङो आरो बेनि सायाव मैगं मैगं थाइगं हानांगौ एबा थुमनांगौ बिदिबा। बिदिबो खालामो। बेनि उनाव बिदि खालामखांनायनि उनाव बिदिनो बेलासिनि जिनै रिंगा बा से रिंगासोआव आङो बेलासिनि जानायखौ जानानै दसे न'नि मानसिफोरजों जिरायो। माने सम बारहोयो रायलायो।
औ औ बिदिनो ओ जोंनि जिउआ औ बिदिनो दिना समा माला बारलाङो
औ बेनि ओ बेनि उनाव आङो एसे उम दसे सम ओ ओरै माने जिरायो रायलायखांनायनि उनाव बेनि उनाव आरो फिन ब्रै रिंगानिफ्राय ओ आं गथ' फोरखौ सोलोंथाइ होनाय बे हाबाफारिखौ मावफिनो। बेनि उनाव बिदिनो ओ सोलोंथाइ होखांनायनि उनाव आङो बेनि उनाव ओ जोङो जोंनि देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय खारनांगौ बा बारनांगौ एबा बल गेलेनांगौ बा
औ औ नंगौ।
ओ देहायारि मोने एक्सारसाइस खौ मावो। खारनाय बल गेलेनाय बिदिखौ बेनि उनाव न'आव फैफिननानै ओ बिदिनो न'नि मानसिजों रायलायफिनो बेनि उनाव मोनानि जानायखौ बिदिनो जानानै बिदिनो जि रिंगा बा जिसे रिंगासोआव उन्दुफिननानै बे एखे रुथिननानै सान फ्रोमबो आरो। औ अ होमबा नोंथाङा दा नोंथाङा माने बिदिनो गावनि ओरैनो जिरायना थानाय समाव माबाफोर गावनि लुबैनाय खामानिफोरखौ मावो नामा जेरै गेलेनायानो हक, मेथाइ खननायानो हक
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो ओ जेन'बा ओ फुङाव उथिनानै बिदिनो साहा लोंबाय लोंनानै बिदिनो संनाय ओंखाम संबाय संनानै जाबाय सुबाय बिदिनो आरो बिदिनो सानजौफुनि जानो जालायबाय इयावबो संलायबाय आरो बेलासे आङो कम्पिउटार क्लास लानो थाङो आरो नोंथां औ लोगोफोरजों आरो एसे ओ टाइम मोनबा टाइम फोरखो एसे लोगोफोरजोंनो बारहोनाय जायो, औ नंगौ।
अ होमबा
औ नोंथां।
नोंथाङा गावनि। सानफ्रामबोनि। जिउआव ओ माने। माने। मा होनगोन बेखौ सानफ्रोमबोनि जिउखौ। बारहो हरनाय ए माने बारो हरनायाव माबाफोर माने। मा होनगोन बेखौ? ओ।
असुबिदा नामा?
उसुबिदाखौ ओ बिदिनो माने माबाफोर। माने गोब्राब। थिफोर मोनो नामा माने?
औ आंथ' बिदिनो मालाबा एखेथ' टाइम थायाना नोंथां बिदिनो माबा असुबिदाबो मोनो मालाबा जेबो असुबिदा मोननाय जाया आरो नोंथां
उम उम
बिदिनो ओ गोब्राब गोब्राबफोर ओ मायबाफोर गोब्राब खामानि थाबा असुबिदा मोननाय जायो आरो टाइमफोरखौ हो ख'नो हायाबाथाय उसुबिदा मोननाय जायो आरो औ नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा मोनो नामा नोंथां
अ बिदिथ' जेबो उसुबिदा गैया खिन्थु बे सानफ्रोमबोनि जिउआव माने समजों लोगोसे खारफानो हायाबा माने बेखिनि बेखिनि समाव नै बे खामानिखौ मावनांगौ बेखिनि समाव सम नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो बे फोराव एसे माने गोब्राब जायो आरोना होनबा नोंथांनि सानफ्रामबोनि जिउआव माबा मोनसे माने गावनि मोजां मोननाय माबाफोर दं नामा हुदा एबा गेलेनाय बारनायानो हग
औ औ नोंथां ओ आंथ' बिदिनो आंनि हुदाया बिदिनो खारो बेलासेबा जोंङो खारनो थांङो आरो नोंथां बेफोरखौनो मोजां मोनो आरो औ
अ होमबा बिदिनो जेबो बल सल गेलेनाय जाया आरोना नो
ओहो ओहो नोंथां आं बल गेलेफेराखै आरो नोंथां औ बिदिनो ओरैनो थानानै बा मबाइलफोर नायनानै गोसोखौ मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो औ नंगौ
नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंगोन नामा आंनियाव
औ नोंथाङाबो बिदिनो ओरैनो थानाय टाइमाव मा खालामना थायो नोंथाङा?
अ आंनि ओरैनो आं ओरैनो थानाय समाव आंहा मोनसे माने आंनि मोजां मोननाय हुदा दं जायखौ मेथाइ खननाय थाइ दं ओमफ्राय बेनि उनाव आं बिदिनो दामग्रा जु दामो माने गिथार जायखौ इलेक्ट्रिक गिथार
औ
बेखौ दामो आंनि माने बे मोनसे
औ औ औ नोंथाङा दा औ नोंथाङा दा ओ मा थांखि लादों नोंनि जिउआव जेन'बा नोंथाङा
थांखिथ' जिउआव बेखौ आं बुंथनो हाला माने साननाय दं आरोना गोसो सि सिङाव गाव गावनि मोनसे माने जायखौ गाससिनिबो सिगाङाव बुंफोरनो हाया जानो हागौ खिनतु साननाया दं गोसो सिङाव माने बेखौनो दा होसोगासिनो बिनो जाफुंगोन ना जाफुङा बेयो उननि खोथा खिन्तु नाजानायाव दं आरो दाबो नाजागासिनो आ
औ औ
मोनसे समाव बिनि फिथाइखौ नुहैगोन जाफुङोन ना जाफुङा
औ थारैनो
नोंथाङाबो गावनि सिमांखौ होसोगासिनो जानांगौ
जोंनि आथिङाव गसंनो थाखाय जोंनि सिमांखौ होसोखानांगोन नङा होनबा नों
औ औ औ बिदिनो होमबा नोंथाङा माबाफोर गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने न'आव बिबारफोरनो दै लुनाय बिबार बिफां लाइफां गायनाय बिदिफोर मोनसे मोजां
औ औ नोंथां जोंनावथ' बिदि बिदि ओरै बिबारफोर गायनाय जायाखै नोंथां बिनिखायनो औ। बिफां लाइफां होनोब्लाबो ओ बिफां लाइफाङाथ' बिदिनो जोंनियाव ओरै बागान गैया नालाय जों बिदि दै लुनाय मानाय फोराव गैया आरो नोंथां। औ नोंथांमोन नोंथांमोननिथिं दं नामा बिदि
ओ बुंनो थाङोबा जोंनि न'आवबो दा बिदिनो बि-बिबारफोर माने गाय जाथ'वाखै। ओ इयुन समाव गायनो गायनो हागौ। ना थाय दा बेनि साननाया फैथ'वाखै आरो गोसोआव। माने उननि इयुन स जानो हागौ माने ओ गायगोन आरो मोजाङै साजायनानै दोननो हागौ। बेयो इउनाव जासिगोन बि खोथा बुंथ'नो हाला।
औ औ।
होमबा अ।
दा जोंनि ओ हुदाफोरा मोजांबासो मोजां। मोजां नङाबा जोंनि हुदाफोरा गाज्रि गाज्रि जालांनो हमो नङा होनबा नोंथां। मोजां लोगो मोनबा जों मोजां जायो। गाज्रि लोगो मोनबा जों गाज्रि जालाङो औ। दा बेफोरनि बागै नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
ओ बेखौ ओ बेखौ गावनो एसे माने गावनो सांग्रां जानांगोन। गावनो गावनि सायाव माने आङो आङो मा मावगासिनो आङो बिदिनो आंनि आखुआ बोरै आं मानसिफोरनि सिगाङाव सुबुंफोरनि सिगाङाव बोरै आखु देखायगासिनो माने आङो माबोरै माने सोलिगासिनो आंनि जानाय, थानाय, लोंनाय, फरायनाय लोगोफोरानो हक बेखौ गावनो गावनो एसे सांग्रां जानानै गावनो मोनदांनांगोन आरो ना। बेखौ गुबुना रावबो फोसाबना होनो हाया। माने नों गावनो गोसो जायाबा माने बे गाव गावनि माने गोसोनि सायाव सोनारगोन आरो औ औ। बेखौ गुबुन मालाया रावबो बुंनानै माने फो साबनो हाया आरो बेखौ गाव गावनो मोनदांनांगोन जे आङो गाज्रि मावदोंबा आङो बेखौ फोसाबनांगोन आङो सोलायनांगोन होननानै। औ।
दा नोंथाङा ओ बिदिनो बेरायनानै मोजां मोनो नामा नोंथाङा?
औ मोजां मोनो बेरायनानै बेरायनायखौ मोजां मोनो नोंथाङाबो मोनो जानो हागौ ना।
औ नोंथां मोनो बेरायनायखौ गासि खौबो जों मोजाङानो मोनखाजोबो।
औ औ थारैनो होमबा दोनथ'नोसै नामा बेखियानो नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय दे।